औ ओ मोनाबिलिनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो।
ओं नोंथाङा फ्रि दंओ ना दासान्दि?
औ दङ नोंथां दासान्दि ओरैनो जिरायनानै दङ।
औ नोंथांनो आं मोनसे टपिकनि सायाव ओ एसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ सावरायजागोन, औ हागोन
औ औ नोंथां ओ गोदो गोदायनि ओ मैगं थाइगंनि ओ सोमोन्दै सावरायगौमोन।
औ सावरायजागोन नोंथां।
गोदो गोदायनि, गोदो गोदायनि मैगं होनोब्ला जोंनिया ओम आबौ आबैनिफ्रायनो न'आवनो बानायनाय मैगं गं आरोना जायखौ नो मैगं बे जाबाय नाफाम
नाफाम नाफामखौ माबायदि बानायो होनो ब्ला जोङो नाफामखौ बानायनो थाखाय गिबियावनो जोंनो नांगौ थास' आरो ना थास' थास'खौ गिबियावनो मोजाङै सायना लाग्रोनांगौ आरो ना। आरो बेयाव नाबो नांगौ नाखौ जों गिबियावनो मोजाङै न न'आव न'नि हाखराव गैयाब्लाबो दानखथ' मेरला बायनानै मोनो गोदो गोदायबो गुरलाबायबानो मोनोमोन। दाथ' बेफोरबायदि गुरलाबायबानो मोना थेवबो जोङो न'नि फुख्रियाव एबा बायनानै लाबोबानो मोनो। बिदिनो बायना लाबोबा एबा न'निफ्राय थायोबा थ साबसिन जायो ओ नाफामाव ओ बांसिनानो नो ओ मोजांसिन ना होनना बुङोबा जेरै थुरि ना बोथिया ना सें ना गोरि ना बेफोर साबसिन जायो आरोना। नानि मादाव नाफामनो थाखाय बेखौ जोङो मोजाङै नो सायनानै सुनानै बेखौ मोजाङैनो जोङो जाहाथे दै थाया एबा जेबो ओ एम्फौ बेयाव एम्फौ बानो मोनैबायायदि मोजाङै बेखौ ओ फोरानग्रोना लानांगोन आरोना मोजांनो सान्दुंआव। बेखौ फोराननानै जोङो बिनि उनाव नाफामखौ देनो जेब्ला खारो अब्ला जों बेखौ थास' लायो आरोना थास' जायखौ थास' मुगा होनना बुङो बेखौ बाहायो ओ थास थास' गोसोमनिया बांसिन मोजांसिन आरोना थास' ओ थास' गोसोमनिया बांसिन मोजांसिन आरो
औ
मोजांसिन आरो बे थास' माफामाव बिनिखायनो थास' गोुसुंखौ बांसिन बाहायनाय जायो आरो जों नुबोनायाव दासिमहालागै नुबोनायाव जों थास' गोस बेखौनो बाहायखारदों बेनिफ्राय बे थास'खौ सान दसे समनि थाखाय सानदुंयाव फोराना लायो बे फोरानना लानानै बेखौ नाफामखौ देनो थाखाय जोङो सोरबा अलारबो बाहायो सोरबा दिंखिबो बाहायो बिदिनो बांद्राय थास'खौ होयोब्ला एसे उ नाफामा एसे मानलुवा बारा जायो आरो ना बेनिखायनो एसे खम होनांगौ आरो ना नाखौ बांसिन बा नाया नाया बांसिनबा एसे साबसिन जायो। बेनिखायनो जों नाखौ एसे साबसिन बुरजा होनांगौ आरोना बिदिनो जोङो उलाराव देना नाखौ गिबियावनो नाखौ देग्रोना लायो जोङो नाखौ जेब्ला देनानै गुन्दै जायो अब्ला बेखौ थास'खौ होनांगौ आरो ना थास' हनानै बेखौबो मोजां देग्लिना लानांगौ देग्लिना लानानै जोङो मा खालामो बेखौ मोनसे आ आगजु आगजु लायो आरो ना मोनसे आगजु लानानै मोजांनो बेखौ खारै नांजासे बेखौ मोजां एग्लिनांगौ आरो ना खारै बिदैखौ बिदैखौ होनांगौ खारै बिदैखौ होनानै मोजां एग्लिनानै एग्लिना लानांगौ बेनिफ्राय बेखौ दोननो थाखाय दोननो थाखाय जोंनो नांगौ औवा जायखौ होनो औवा औवा हासुं औ आंहा सं खायफाया गोदो गोदायथ' गोबाङानो औवा हासों बाहायोमोन दानि जुगाव बेबो खमन खमसै बेनिखायनो जों माखालामो बेखौ मोनसे भयाम एबा बथलाव आव सोनानै दोननाय जायो आरोना
औ
बेखौ मोजाङैनो सोनानै बेखौ मा खालामो जाहाथे बेयाव बियो एसे नाया रान रानाय मोजां ओ एसे गेसाव गेसाव मोनांनाय फैयो आरो ना बे मोनांनाय फैनायखौ बे मोनांनाय फैनायखौ मा खालामो ओ बेखौ बिनि गेसखौ माने मोनामनायखौ मोनोब्लाथाय थाम्फैफोरा एबा एम्फौफोरा हाबोब्ला बेयाव एसे गाज्रि जानायनि चान्स थायो आरोना बिनिखायनो मा खालामो हासुङाव सोनानै मोजाङो माने बिनिबार हावाखौ जाहाथे बाहेराव बिनि बारहावाया फैया बिदि फैयै बायदि बेखौ मोजांयै सोनानै मोनसे बेयाव मा खालामो जोङो लाइ बिलाइ खौ गिबियावनो सोग्रोयो सग्रोनानै एसे हा हा होबाबो जायो हा होआबाबो जायो हा होबा साबसिन जायो आरो ना एसे हाखौ सोनानै जोङो मोजां नास्रोनानै बेखौ हाखौबो होखानाय दोननो जायो आरो ना बिनि हावाया ओंखारै बायदि बेखौ बिदि दोनो आरोना दोननायनि उनाव बियो सेवो जेब्ला खारैखौ होनानै खारैजों बे नाजों आरो बेनि थास'जों एसे सेवो आरो ना सेवनानै एसे मोजां जानायनि थाखाय बा मोदोमनाया एसे साबसिन जाथों साननानै जोंनो मा खालाम बेखौ नैजि एबा थामजि दिननि उनाव खेवनानै मोजाङैनो जानो हायो आरोना जानो थाखाय जोङो सोरबा जायो थास' बिसंजों साबसिन जायो आरो ना थास' बिसन बिसन आरो थास'होआलासिनोबो बेखौ गाव गोजाबो एसे खारदै एबा संख्रै फानलु सामब्राम सामब्राम गोजा बिदि होनानैबो मोजाङैनो एवग्लिनानै बेखौ एसे एसे बाथोन हिसाबै जानोबो हायो आरो नङाबा बेखौ थास' बिसंदों मोजाङैनो साफा नो एवनानैबो जानो हायो आरो ना नोंथांमोननि थिं नाफामखौ माबायदि बानाय एबा माबायदि मा मा मैगंदों जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथांनो बुंबोखाबाय जे नाफामखौ माबादि बानायो आरो माबादि दोनोब्ला मोजाङै थागोन बेनायनि बागै नोंथांया एसे आगोलावनो फोरमायखाबाय आरो आं जा मिथिगौ आं बेनि बागै एसे बुंनोसै नाफामहा जाहैबाय जोंनि ओम बर' बर' हारिनि मोनसे गोथाव जाग्रा आदारबो बुंजागोन बा गोथाव जाग्रा मुवा होननाबो बुंजागोन जायखौ जों जोंनि बर' हारिफ्राल' मि थियो आरो बे नाखौ मायदि माबायदि गोथाव बा माबायदि बानायो बेनि बागै जोंनि बर'फोराल बेखौ मिथिगौ होननानै बुजायो गुबुन हारिफोराथ जायाखौनो बुंजायो खायसे खायनै जायो नाथाय बांसिन सिनानो नाफामखौ जाया आरो बिदिनो नाफामखौ माजों माजों जायो होना बुङबा नोंथां बुंखाबाय जे नाफाम गोज जादो ओ एवनानै जाजायो बा थास‌ बिसंजोंबो एवनानै जाजायो बिदिनो बाथोन बायदि ओ‌ जानो थाखाय जों इसेल एवनानैब्लााबो जाजायो होननानै जों हानो होफादों ओ बिदिनो जोंहा नाफामफोरखौ ओ गोबां ओ बरफोरा गोथाव मोनो आरो बेनि अनगायै नोंथाङा बुंबाय जे बानायनायनि उम आदब खायदाखौ नोंथाङा आंनो फोरमायबाय आरो उम बे नाफामाव ‌ओ‌गोनांथार बुस्थु बा बेसादफोरा जाहैबायनो थासखौथ नांखाथारगौ आरो दोननो थाखाय जोंहा हासुंआव दोनोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव धंग्राफोरावबो दोननायखौ जों नुनो मोनो
औ औ नंगौ
ओ बे नाफाम बानायनायाव ओ खोनानो मोनदों सोरबा सोरबा खुमब्राबो होफायो नानै
औ
बिदिनो बेयाव ओ खुमब्रा होनानै खारदै होनानै देनानै ओ इखौ मोजाङै ओ लारु बानायनानै दोनथुमनाय जायो। ओ बेखौ ओ‌‌ गोबाव थुम सिमबो जाजायो बोसोर बारनानैबो जाजायो बिदिनो दोनथुम नानै ओ जानाय जायो आरो।
औ जेसां जेसां दिनालागै दोनजायो एसे दिनानो बांसिन बिनि मोदोमनाया बांसिन गोसारो एबा जानो थाखाय टेस्टआ एसे बाङो आ रोना बेनि थाखाय बेखौ जेसेनो दोननो हायो एसेनो मोजांसिन जानायखौ आं मिथिगौ आरो।
बे नाफामखौ हाथाय बाजाराव फाननाय जायो नामा नोंथां?
औ ओरैनोथ' जोंनि मुगायाव ओ गोदो गोदाय नि जुगखौ मिथिया दानि जुगावथ' गोबां हाथाय बाजारावबो दखान मेलायाव दखानफोरावबो मेला फुजा बायदिसिना गलाब आव ओ ओंखारो एबा संनानैबो फाननायखौ नुनो मोनो ओ गोदो गो दायनिखौ आं मोनथिला आरो ना दानिखौ जों दानिखौ आं बुंनो थाङो बा दानियावथ' गोबां फुजा मेला बायदिसिना जायो ओ जा जा फ्राय जा फ्रामानो बेफोराव ओ मिथिंफोरावबो होनायखौ नुनो मोनो। एबा फुजाफोराव दखान गला होनायफोरावबो बेखौ ओंखाम सं बा हटेलफोराव होनायखौ नुनो मोनो आरोना।
संना‌ जाबोबाय
औ नोंथां।
औ
नोंथांदों ओ दसे सम रायलायनानै आं जोबोर ओम रोङै एब बा मिथियैखौ मिथिनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
औ औ
गोजोनथों